जां
नोंथाङा आंनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
नोंथां मा खामबाय दं दा?
दं जिरायनानै नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो दं जिरायनानै ओरैनो नोंथांमोनथिं बो थोरा मादि?
बोथोराथ जोंनिया एसे गाज्रियैनो जाना दङ अखा हागोन बायदि जानानै दं
औ औ खामजाबायबा नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां।
औ दा नोंथांखौ आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय माने आङो हि दानायनि सायाव माने सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा फ्रिबा सावरायजागोन नामा? औ नोंथाङा सावरायना औ नोंथाङा सावरायना होग्रोनो हागोन ना?
औ हागोन। जेरै जोंहा जि दानाय बुंनो थाङोब्ला जोंथ दखानदारिनि फ्रायथ जोङा खुन्दुंखौथ बायना लाब बोखाखानांगोन जेरै जों खुन्दुंखौ बायना लाना फैबा जों ओंखामजों मायदि होना हाग्रोनांगोन। जोङो ओंखामखौ गल गल सं संग्लिना लानोसै संग्लिना लानानै जोङो बे सुगाब्ला जों खुन्दुंखौ सोमनानै सिग्लि यो एबा नाफ्लेयो आरो बेखौ सिग्लिखांनानै नारखांनाय जों एसे सानदुं नांहांहां बा सायाहांहां जायगायाव जोङो माने फोराननो थाखाय रानस्रायनो थाखाय जों दोननाय जायो आरो जेब्ला बे माइदि होनाय खुन्दुङा बा रानगोन बेखौ जोङो जेनथोराव बा मुस्रा बा बबिनाव जों साना लानाय जायो। बेखौ साखांनायनि उनाव जों हिसान, खौ जों सोंनो थाखाय खायफाया हारसिं सोङो खायफाया लोगो लानानै सोङो। जेरै जोंनि हिसान सोंनो थाखायरो जोंहा गनसा बेफोरबायदि सामफेर रा सो बेफोरबायदिखौथ' जोंहा नांखागौ जाखायो। जेरै जोङो सामफेर बा गनसाफोरखौ जोंथ' औवानिफ्रायनो गाव नांनाय खिनिखौथ' बानायना लानानै जाखायो। जेरै जोङो गान्दैबो नांगौ जायो जेरै गुबुन जोंनि जायगायाव बेफोर माबानि बे थोरनायखौ जों माने गान्दै बुंनाय जायो आरोना।
औ औ।
बेखौ जोङो फार्स्टथके जोङो सोंना लाग्रोखांनायनि उनाव बा सोंखांनायनि उनाव जोङो थोरनो गोनां जायो बा रासोखौ खायना ला ग्रोयो जोंहा। रासो खायखांनायनि उनाव, जोङो थोरो, सोरबाया खाखस बो होयो सोरबाया माने गनसाबो सोयो आरो बे थोरनायाव। जाहाथे माने, बिदि नांजाना बा जि थोजाया बेफोरबायदि आरोना। ओरैहाय जों थोरनायाव जोङो सोरबाबा खाननाय हनाय खानजुं बा औवानि हासिब फिसा बेफोरबायदिबो जों माने जाहाथे जेथोआ जोंदों माने रासो खायनायाव बा रासोथिं माने डिस्टार्ब होया
औ औ।
बे जेथोखौ खारहोनो थाखाय जों हनाय जायो।
औ।
बेखौ थोरखांनायनि उनाव जोंहा बा गासैबो जों थोरखांनायनि उनाव जोङो नो खननो गोनां जायो। जेरै जों नो खन खांनायनि उनाव, जोङो खाथि खालाव जों सोनाय जायो हिसानसालियाव जेरै जोंहा हिसान दाननो गोनां जायोबाथ' जोंहा थब्रै खुन्टानि गोनांथि जायो। जेरै जोङो खायफाया गय बिफांनिखौबो खालामो खायफाया औवाजोंबो खालामनाय जायो।
औ।
जोंथ' खाथिखाल बुंनो थाङोबा जेरै जों बिखौ बानायनो जोङो बिफांनिफ्रायबो जों बेखौ बानाय नांगौ जायो आरो,
औ औ
ओरै जों बेखौ लागोननि उनाव जोङो आगरबो थिखांनो हायो, जेरै जोङो बिहुफान फालि दायोबा बा लांगा द'खना बा हासुं द'खना बेफोरबायायदियाव, जोङो माने आगरबो दिखांनो हायो आरो सोना
औ
खायफा जोंहाथ'गाबबो फोननो हायो जोङो जेरै खुन्दुङाव बा गोजा गाबनि बा गोसोम गाब, नि बा गोथां गाबनि जों मिथिनाय बादिब्लाथ' गोदोयै माबा फिथाइ सामथाइ बा, माबा माबि बिलाइ बेफोरबादिनिफ्राय देग्लिनानै बा रोसै बा बिदै दिहुनन्नानैबो बे गुफुर गाबनि बि खुन्दुंखौबो सोमनानै जे बिसोरो बेबायदि खालार बा गाब दिखांनाय जायो, होनना जों मिथिनाय मोननाय जायो आरोना,
औ औ।
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन औ हागोन नोंथां जों। थ हि दानो थाखाय जोंनोथ जों नोंथाङा दा मादि फोरमायदों। जोंनि जेबा बि बिदिनो दायो आरो दानियाथ आरो हिसानबो दङ आरो हि दानाय मिसिंबो दङ न' दा जोंनि थ गामि ओनसोलाव बिदि बांद्राय गैया हिसानावनो दायो आरो हिसानखौथ जोङो मादो दंफांनि माबाजोंनो बानाय जायो जेरैबायदि खाालखौ खालखौ दं बिफांनि माबाजों बानायनाय जायो आरो रासो खौबो आरो दे बे जेबा खुन्दुं सानाय सोरखि ना मा होनो बेखौथ जोङो औवा औवाजों बानायो
औ।
औवाजों बानायो आरो जों बैखौ फास्स्टाव जि दानो थाखाय थाखाय जोङो बेयाव खुन्दुंखौ सानानै लाग्रोनांगौ आरो फ्राय बेयाव सानानै लानानै जोङो सोंनांगौ सोंनानै बिदिनो जोङो सोंनानै दा नोंथाङा जिबायदि बुंदों बा खानजौदों बा औवानि हासिबजों जेथो गैयि फिया बिदि खानजौजों ह बांसिनानो आं नुनो मोनो खानजौजों हना लायो आरो बिदि जाहाथे जेथोआ जेथो जाया आरो जेथो जाया जाहाथे मोजाङै जिखौ दानो हायोबा जि दानायाव हें खोथा होयो बेसाद जेथो जेनबा खुन्दुंफोरा जयै बायदि
औ।
हनानै लायो बिनिफ्राय बिदि हयै हयै बिदि थ थोनलांबाय थायो आरो
औ औ।
बा खुन्दुं सानाया जाखाङो होमबानि आरो जोङो बेखौथ माबा नांगौ मा होनो बेखौ आं मोनथिला मा। होनोमोनथाय बावगारबाय आं बिखौ बिदिनो माबा खालामनानै ओमफ्रायो हेसानाव होनांगौ आरो खालफोराव जेनेबा रासोआव सोनांगौ आरो। खुनदुंखौ मोनसे मोनसेनो सोनांगौ। बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो हिखौ दानांगौ दानानै जे दाबानो जायो आरो
औ
जोंथ' बेबायदि न'आवनो जुदि जि जों दानो हायोबा जोङो फाननोबो हायो। जों बेखौ दानानै जों फाननो हायोबा जों थाइसे थाइनैबो रांबो जोङो खामायनो हायो।
औ
जेरै दानि जुगावथ' बांसिनानो आखाइजों दानायखौ जों बारा नुनो मोनला
औ औ
गोदोनि माने सिगांनि बा बोराय बुरैनिफ्राय मोथिना मोनो सिगां बांसिनानो न'आवनो दानानैनो गाननाय जायोमोननो।
औ
दाथ' बांसिन मिसिं ङावनो दानाय जायो।
औ औ
जेरै लांगा दखना बा दखना बा गामसा आर'नाइ बायदि बायदि बेफोरखौ दानि जु माने मिसिंजोंसो दानाय जायो आरोना
औ
मिसिंजोनो दानियाथ' मिसिंदोंनो माने आगर सागरबो दिखांनो हायो। ओ खायफा खायफाया बेबादिनो बायदि बायदि हिबो लाबोनानै बा खुन्दुं लाबोनानै न'आव सोंनानै दानानै बा एसे फानो
आरो औ औ ओम जों खुन्दुंखो मानिफ्राय बाहा बानायनो हायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
नोंथां आं बेखौ बारा मिनथि मिनथिस्लाबा आं बेखौ दाबुं थ'नो हानाय नङा नोंथां।
औ औ जोंथ' आंबो एसे बां बारा मिथिया मिथिनायन आंबो बारा रोङा।
औ
होम दा जों हिखौथ' जोङो गोबां दानो दानो हायो दख'नाबो दानो हायो बा फास आर'नाइबो दानो हायो। बियो बियानजिबो दानो हायो गोबां रोखोमनि जि दानो हायो आरो
औ औ
जिनि सिगां दा सिगांनि जिनि खालार जेनेबा खुन्दुंनि कालार बेखौबो जोङो आय मार खुन्दुं जे होनो बेमार खुनदुंखो खुनदुंखौ जों मादि बा मादि खालामो बेखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा एसे
जोंथ मार होनायखौथ जों जेब्ला गलानि बा एबा दखाननिफ्राय जों बायना लाबोबा बेखौ जोङो ओंखामजों बा ओंखामजों गल गल संल्गिनानै बा गेफे खालामनानै दसे गुगा होनानै जों माने खुन्दुं खबियाव नाग्लियो एबा सिग्लियो आरो ना जेब्ला दानायाव मोजां जायो ओ फ्राव फ्राव मोजाङैनो जानाय थाखाय जों बेखौ माइदि होना लानाय जायो आरो जेरै दाथ बुंनो थाङोबा जि ओ गोदोनि जोंनि बरनि हाबायावथ ओ हिन्जाव गोदानानो गानहोनो थाखाय बेखौ मा बुङोमोन जेबा हिनजाव गोदाना गाननाय दखनाखौ मा बुङोमोन
दखना बिदन नामा
आं बेखौ दा गोसोआव गै
दखना थावसि दखना थावसि औ औ
ओह दाथ जोंङो बेखौ जोंथ दा नुनो थांला नङा होमबा
औ नुनो थांला
खौनो नांखाथारगौमोननो जेरै ओ बरनि बे हाबा दानगोन ना
औ
अ बान्थानो नांखागौ मोनो आरोना जों जेनेबा गोदोनि आबै आबौमोननिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला आरो ना दाथ बिदन बा पाटनि बा नेटलि बेफोरबायदिसो गानो नङा होमबा नोंथां
औ औ बिदिनो गानो
औ
गोदोनि गोदोनि माने गोदोनि एसे गाननाय जोमनायफोरा मा दा सोलायलांगासिनो बिनो दङ आरो दा गोदान गोदान सोलिगासिनो फिनो दोङो दा जेरै बायदि बिदि हि दानाया मिसिं ओंखारदो बिदिनो बिदिनो आरो बिदिनो जिफोराबो एसे जोंनि आगोलनि आ गोदोनि जि जोमफोरा एसे एसे गोमालांनो हमदो गोदोनि नेमफोरा एसे सोलाय लांनो हमदो इदिनो आरो जेरै द'खना थावसिखौ दानिया बारा गाननाय नु ला दानियाथ' बांसिन सिनानो गोमो बिदन बा गोमो आगर गोनां बिदिनो गाननाय जायो हाबायाव हाबा दानगोन बा हराव बिदि बिदिनो
औ
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समाबो जानानै फै फैबाय
औ औ
औ
गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे।
दे